औ नोंथां
औ
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं माने ओ आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंसां नोंथांखौ माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा सावरायनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं दा मा मा मा आबाद मावनाय जादों जेनेबा मा मा फिथाइ सामथायाइनि जानाय लोंनायनि बे बेबायदि आबाद मावनाय जा जादों आरो दा नोंथाङा औ
औ बुंनो थांङोब्ला दा नोंथां दैज्लां बोथोराव जेनेबा जेनेबा माइ आबादखौ मावो आरो नोंथां। बिदिनो ओ माइ आबाद ओ मावनायनि अनगायैबो जों गोबां मैगं थायग थाइगंबो गायो दैज्लां बोथोराव बिनो ओ जिं खा लेस्रा बेनो पथल भिन्दि बिनो लाव बायदि बायदि आबाद मावो आरो दा
औ
नि आबादबो मावो आरो नोंथां
औ
औ जों बेखौ जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंनिया बिदिनो दा माइखौनो गायो आरो बांसिनानो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेसें बोथोराव ओ गायनायखौ नुयो माइखो माने बिसोरनिथिं मेसें बो जेराव दै जायो ओमफ्राय जोंनिथिंआ दैज्लाङाव दै जायो बेनिखायनो गायनायखौ नुयो आरो थिग बेबायदिनो माइ गायनो होनबा माइखौ गोबां गुबुन गुबुन मुंनि गायो मानसिफोरा नङा होमबा? बिदिनो ओ रनजित अन जना बंग' बनदु बिदिनो माइब्रा जोसा माने ओ दा गोबां ओ जोंनिया गोदान गोदान माइनि जोलै ओंखारबोदों आरो नोंथां।
उम
औ जों थिग बेबायदि माइ गायनो होनबा जेनेबा गिबियाव खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां?
औ जों बे खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन। औ बे माइलिखौ जोङो ओ जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय जों बेखौ फाथैनि बस्थायाव हरसे नङाबा हरनै हाखर एबा लङाफोराव सोमना दोनो आरो नोंथां जेब्ला बे हाखर एब बा लङानिफ्राय जोङो दिखांना लाबो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मायबा मोनसे बस्थाफोराव ज' बनानै लामस्रोना दोनो आरो लामस्रोना जों बिदिनो थालिर बिफां ओ थालिर बिफांनि बिलाइखौ जों खोबना दोनो आरो। थिग बेबादिनो जोङो बेखौ हरसेक्षबा हरनै खानानै जों बोखांना नायबा नुगोन जे बेयो जोङो गाजा बेरनायखौ नुगोन आरो माइलियाव।
औ
बेबायदिनो जेब्ला माइलिया गाजा बेरो अब्लानो जों बेखौ खोथिया फोनो थाखाय जोङो दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोनना लाग्रोयो आरो नोंथां फोमोन्ना लानानै हासा जेब्ला दुब्लि एबा फोथारा ओ मोजाङै ओ मोनो अब्लानो जों बे खोथियाखौ जोङो सास्रो सास्रो जोङो उम फोयो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनिया आबादारिफोरा एबा जोंनि न'खरफोरा बिदिनो खोथिया फैखालि एसे गिनाय मोनो आरो गोसोआव मानोना जे‌ ब्ला बे खोथिया फोखालिनो जुदि हराव अखा हायोब्ला बे खोथियाया माने मोजां जाखाला आरो माने बिदिनो गेसें माने फास्रा जोबो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो बेनिखायनो अखाफोरनि बोथोरफोरखौ नायनानै एसे ताल लानानै फोयो आरो खोथियाखौ‌ जेब्ला खोथि या फोयो बिदिनो ओ से ओ बिदिनो उम बिदिनो से खावसे बिदिनो गोबाव एसे से गोबाव लायो नङा होमबा से दान एबा से खावसे से दान बिदि लानानै बे खोथियाया गोजौ जायो जेब्ला गोजौ जायो जों बेखौ फुयो। फुनानै जों बेखौ बिदिनो आखा सिस्टेम जों खायो खानानै जोङो माने बिदि आखा आखा खाबासो जोंनिया खोथिया रोगानो एसे जेनेबा मोजां जागोन आरो सहस जागोन।
औ
थिग बेबायदिनो जोङो जा फोथार एबा दुब्लियाव माइ गायगोन जों बे फोथारखौ मोजाङै हालेवना लाग ग्रोयो आरो नोंथां हालेवना लाखांनानै जों बे दुब्लि एबा फोथाराव माइखौ गायनायखौ नुयो आरो बिदिनो आलिफोरखौबो गोदान खोयो।
थिग बेबायदिनो गोबां जायगाफोराव ओ खोथिया फुनो थाखाय गोबां जायगाफोराव हौवा मानसिफोरा बारा फुनो रोङा हिजाव मानसिफोरा आरो बांसिन रोंगौ बिदिनो ओ खाय हौवाफोराव ओ हिनजाव ओ हौवाफोरा रोंगौ हिनजावफोरा रोङा आरो खोथिया फुनाया।
औ‌।
थिग बेबायदिनो जोंनि गामियाव दा हौवा हिनजाव जेबो फाराग गैया माने गासैबो खोथिया फुनो गोरों। गोजा आरो नोंथां।
ओ थिग बेबायदिनो जों जों जेब्ला माइखौ गायो अब्लाया जोङो बेयाव हास नांगौ बायदि हासार एबा हाग्रा थैनाय मुलि होबाय। इनिफ्राय माइआ जेब्ला एसे जौओ एबा सोमखाङो जों बे माइखौ माइआव हाग्रा जानायखौ जों फुना होयो आरो नोंथां फुखांनानै जों हासारबो होयो जेब्ला माइया जौओ अब्लानिया फिथाइ थायोब्ला जोङो बिदिनो आगोलथ' आखाइजों खासिजोंनो बांसिन हानाय नुयोमोन खिन्थु दा बिदि नुला हानायखौ। दाथ' ट्रेक्टरफोरजोंनो हानानै ओ न'आव लाना थाङो आरो नोंथां। बिदिनो न'आव लाना थांनानै जों ओ गोदोनि बायदि मोसौजों मारा नाला आरो नोंथां।
औ।
औ दा बांसिन जों ट्रेक्टर एबा मेसिनजोंसो ओ नानायखौ नुयो आरो। ओं नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदिनो दैज्लां समाव मा मा आबाद मावो? थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दाथ' दैज्लां नालाय बेनिखायनो दा माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोरनो माने सोलिगासिनो दं आरो।
औ।
आरो जों बे दैज्लांआव मैगं थाइगं होनोब्ला ओ जों जेरै भात केरेला तिटा केरेला आरो जिंखा भल लाव राङालाव बेफोरबायदि
औ।
दि ओ आबाद मावनाय जायो आरो बेफोरबायदि।
औ नंगौ।
औ आरो भिन्दि
औ।
बेखौबो बेनिबो आबाद मावनाय जायो।
औ।
ओं भिन्दि लेस्रा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो।
औ।
आरो दाथ' जोंना ओ बांसिनानो माने ओ खोथिया फोनाय माइ गायनायबो सोलिगासिनो दं नालाय दा जों जों बा माइ गायनो थाखाय जोङो जोंथ' माने जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइ गायनो थाखाय न'खरनि मानसियाथ' माने गायजोबनो हाया। नालाय बेनि थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन गामनि फ्रायबो लाबोयो आरो गामिनिफ्रायबो माने हाजिरा लानाय जायो आरो। माइ गायनो थाखाय आरो जों बे माइ गाय ओ माइ गायनायाव बिसोरनो हाजिराफोरनो ओ सानसेयाव थामजौ थामजौ रां हरनाय जायो।
औ औ बिदिनो बिसोरनो खाजाफोरबो एबा ओंखामफोरबो होनाय जायो नामा नोंथां?
औ बिसोरोथ' फुङाव माने जों ओ जोंनि गामियावहाय बिदि नेम गैया माने फुङाव ओंखाम होनाय नियम गैया आरो बिसोरनो सानजौफुआव सा लाङो आरो ओंखाम होयो ओंखाम लाङो । आरो बेलासे बेलासे समाव जों बिसोरनो ओ सा लांनाय जायो आरो साजों आरो माबा मोनसे जाग्रा मुवा बे खौ लांनाय जायो ।
औ नंगौ नोंथां । ओ थिग बे बायदिनो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो गोदोनि बायदि बिदिनो मोसौजोंनो हालेवनानै ओ माइ गायगासिनो नामा नोंथां गोदोनि बायदि?
औ गायो माने एसेबां माने गायसोला आरो । साफा सानै गायो । दाथ' माने बिदि ओ गोदोनि मोखौ मोसौजों माने हालेवनानै हालेवना हालेवनायखौथ' नुनो मोनखाला नालाय दानिया थ' माने बिदिनो गारि ओंखारबाय नालाय जेरै ट्रेक्टर बेजोंसो माने हा लेवो ‌ बेजोंसो माने थाब जानायखौ नायो बयबो बयबो माने थाब जानायखौ नायो आरो । ओ समनि आंखाल जाबाय समनि आंखाल जाबाय नालाय बेनिखायनो बयबो थाब थाब जानायखौ नायो बेनि थाखायनो जों बे गारि एबा ट्रेक्टर बेजों हालेवनाय जायो आरो ।
औ नंगौ ।
औ ।
ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि ओ ट्रेक्टरजों एवबा एवनाय जेनेवा ओ गोदोनि ना जेनेबा मोसौ जों एवनाय ओमफ्राय दानि ट्रेक्टरजों एवनाय गोबां फाराग दङो नङा होनबा नोंथां? माने औ । गोदोनि जेन'बा औ गोदोनियाथ' मोसौजोंनो एवोमोन ।
औ बेजों बेजों माने एवनाया जोबोद माने मोजांसिन जायोमोन आरो बेसो जेरै हाग्रा साग साग्राफोरा मोजाङै थैयो नालाय मोजाङै एवनाय जायो । बेनि थाखायनो माइफोराबो मोजां जायोमोन बे ओ नांगोलजों एवनाया दाथ' आरो बे गा गारिफोरजों एवनाया एसेबां माने मोजां जाया आरो । जेनेबा बिदि हाग्राफोरा थैनो नागिरा । थाबनो हाग्रा रज'फिनो माइ गायब्लाबो बेनि थाखायनो जोंना माइआ
ट्रेक्टरनि फागानो जेनेबा हाबा आरो हायाव मोजाङै ।
हाबा सिङाव लासै हाबा नालाय औ बेनि थाखाय खायनो माने मोजां जाया आरो माइफोरा ओ आरो थाब थाबनो हाग्रा जौवो हाग्रा बारियो आरो‌ ।
औ बिदिनो आगोल जोंनिया मोसौजों एवनायावसो जोङो बांसिन जेन'बा बिदिनो माइ जों दुलि बिदि बुंफ'ब जासे गोबां माइ मोनोमोन मोसौजों टाइम आाव माने हाफोराबो मोजां जाजोबोमोन नालाय ओमफ्राय दा ट्रेक्टरजों एवब्लायाव नुनो मोनो बे जों बांसिन माइफोरखौ मोना आरो। खायसे जोंनि बे ट्रेक्टराव बे थाव एबा डिजेल सोनानै हालेवनायफोरानो खायसे दुब्लि एबा फोथाराव जेनेबा गोलैलाङो नङा होमबा बेफोरावनो बिदि हाब फोरा जेनेबा मोजां जाया खायसे खायसेया बेफोरावनो ओ जेनेबा बारा एसे माइ जानो नागिरा आरो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो गोदोथ' बांसिनानो बिदिनो मोसौजोंनो दिनै दब्लायसे सानसेयाव दब्लायनै बिदिल' एवनानै गायोमोन आरो नोंथां।
औ । हेल' हेलौ । हेलौ खोनादों ना? हेल' खोनादोंना नोंथां। हेल' हेल' हेल'। हेल' खोनादोंना? दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बेनिखायनो दोनथ'नोसै होमबा।